आय
मा खालामबाय दं?
दं ओरैनो।
ना जाखांबाय?
जाखांबायमोन जाखांनायालाय। मैथा ना ओमफ्राय खार खान्दाय बाथोन। नोंसिना लाय?
इफा गोथाव?
औ गोथाव।
जोंना ओ माबासो आलु नाथुर रुनाय जहल ओमफ्राय बयलारजों मैथा भाजा।
ए अबेहाय न'आव ना केमपासाव?
न'आवनो।
आतसा।
उम खबर सबर माब्रै?
उम मोजां।
आंनाबो गेजेरावनोलै दासान्दि गाज्रि दाखाला दाखालिनि साननैसो दाखलै माने मैया सानसे जाबाय दाखलैनि ओमफ्राय इसे गाज्रि जाना दंथ'यो दा। नखां जाखो।
माबा मा होनोमोनलाय बे मासा थिग नङा आरो होननायसो जासिगोन।
मानि खर' गाज्रि नामा?
हो?
खबरानो गाज्रिसो नामा?
गाज्रिबो मोजांबो होनै गेजेरावनो।
ए
गाज्रिया बांसिन फैस हो?
जेरावबो थांथाराखै दासान्दि?
थाङाखै न'आव नो दङ।
बाब्रै आजिखालि बिराद बेरायथारसै नामा?
आरो आं न'आवनो दंगासिनो जेरावबो थाङाखै नो।
धै थगायबायदां गावा बेरायनायल' नुयो माथो आं।
अबाव नुखोसै बेरायनाय गावसासो बेरायहैयो बे अबेहायबा अबेहायबा थांबाय थायो।
जानबुङाव नुयो माथो आं बेरायबाय थानाय सानफ्रामबो जानबुंआव।
जालायबाय नों होनबानो जाबाय नुबानो जाबाय नआवनो दंसो आंङो
आतसा
उम बांसिन न वाटारफलावसो दुगैनो नांगिर दों दोंमोन जोंङो
बा बाबरे माहायले
खाथियावनो
ए हारसिं थांगोन ना बुंलाय लोगोफोरबो
हारसिं थाङाब्रा हारसिं थांङो सोरबा
सो बेरायनांगौ आंथ हारसिंसो बेरायनो मोजां मोनो दाना
हारसिं बेरायथवा
हारसिं हारसिं थानो बिराद मोजां मोनसै आइया नंगौ नंगौ मैया मैया दाख्लैसोनिफ्राय हारसिंसो थानो मोजां मोनसै दाना
ए
रावजोंबो रायज्लायनो थानो गोसो जाया जाया जाथदों
मोजां खोथा
उम
सम सम हारसिंबो थानांगौ
औ मैया जोलुर गेलेनानै आंना आथिंङानो बुनानै दंब्रा दिनै जोहैफिनोनो हायासै आं
हो होफिननांगौमोन नोंथाङा
आखि आथिंआ बुंना दंङ आथिं बुंनानै दं मलमबो गैयाफुननो खायनो दिनै दिनै जोहैफिनाखै बे बुनाया जोफिनबा हामो नामा मलमजों नायाबा
हामोथ
हामालै जोफिननांगौ होनबा नोंनिबा
उम थाफ हामनायनिब्रा
ओ उनदुजोबबाय
उन्दु थवाखै दासो जाख
ए ए हाब बारे दासो-दासो जाखांनानै बिफ्रायाबो जोंहाबो दासो जाखांनानै बावाखै
ए
आं एसे गोजानाव दंफैयो आरो फरायलायफैदों नालाय जायगा गोदानाव दं हाग्राब दै जायो नामा? एसे एसे गो एसे गोजान जायगा गोदानाव हारसिं बासो जायगा दंब्रा
सिखाव
सिखौ सिखावबो नेदों बारबो बिराद गुसु बारदों ओरै हाथरखिखौबो नायखो दावगासिनो नि अख्राङाव बारबो बिराद मोजां हाथरखिखौ साननो हाबाय बायो नामा नों गोदाव सोराव
साननांगौब्रा
हायालै हाथरखिखौ साननो हाबायबायो नामा
हायाबाबो साननांगौब्रा
ओहो हाया दै जिङावसो दंफैयो आं दै जिङाव
बबे दै जिंब्रा बबेथिं दै जिं दङ
दै दै जिंब्रा लैथो बायदि लैथो लैथोमाफोरबायदि गुवार दै जिङाव बार बिराद बारा बारो ना बिराद मोजां गुसुनो
ओं दै जिङाव दं नालाय ना हमना लाबोदों
माबा गैया थस गैया थसजोंसो माबानांगौ हमनांगौ
टस लायदो ना हमदो
मुवा बेसादाबो बे ना हमग्रा मुवा बेसादाबो गैया न'आव थांनो बादों थाबायनो बादों दा औ एसे गोजानावसो दं नालाय आङो न'नि
उम बेसे गोजानाव
जिनि उम एसे गोजानानोलै से किल'मिटारसो गोजानाव औ नोंसिनाथ' आराम लामा लामा बेरायनांगौब्रा नोसिनाथ' बिराद मोजां लामा लामा बेरायनो। गुसु नो।
जाखांबानो उन्दुयो गियाब्रा न' सिङावनो थाबाय थायो। ओरैनो नसिंआव माबा नायो।
जानबुं
औ
ए बिदि माथो आजिखालि नुथारा।
न'आवनो थायोबा आं ओंखायनो नुया आंखौ न' सिङाव थायो गुफु फुर जानायनि न' सिङाव थाबाय थायो आंहा।
हाब सयथिबो नंगौ आरो?
औ नङाबा।
ए आं ओरै थांबाय थायोना ओरै बाजारसिम थांबाय थायोना इखायनो नुवा दखानाव थानाय।
नोंबा बेसे टाइमाव फैयो
टाइमा हिसाब गैयालै गोसोखांबानो थाङो गोसो गैयाबानो थायो।
ओ सानसुआव थायानोबा।
सानसुआव थांखायानोबा आंबो।
फुङाव थायो बेलासियाव थायो मोनासिम।
ओ ए आंबो बेलासि बेलासि थाङोमोन नुवाखै दहायबो थांदोंमोन ना आं। ए दहायबो थांदोंमोन ना आङो बेलासियाव
होमबा आं गैयामोनदां।
ओ जागोन दां बिदिनो।
उम
दासान्दि ओमफाय माबाफोर मावगासिनो?
मावनाया मावथ'वाखैमोन जेबो।
ए नैै नै नै नै दाख्लै दाख्लै बांग्रि मावबा उन्दुदोना उन्दुाखैमोन नोंलाय?
उन्दुबायमोन।
ए आनदास गैया?
सिरि मोनदों।
ओ एथ' खरा मावदों बाह
औ
आं जानबुंङाव माबासो नायगासिनोमोन सावथुनसो नायगासिनोमोन।
बा
ओमफ्राय नायबाय थानाय समावनो आंनि उन्दुग्रा एमा ओरैबायदि मावदोंना दा बुंसै आरो न'आ न'नि थिंङा ख्रां ख्रां ख्रां ख्रां खोमबाय थादों खथथ' गोबाव मावदों।
जोंनाबो मावदों आं मा सोमावदोंसो सानदोंमोन।
ए नोंहा आनदास आदास मोनलखै नामा नोंलाय?
मोनदों फार्स्टआव माने मा मावखो सानदोंमोन उनावसो आन्दाज मोनदों।
ए आस्सा आदसा ओ आं दाना थाब उन्दुनो ओंखारलालै।
आंबो उन्दुा एखमबा एखमबा उनदुयो एखमबा
एह समा समा ओरैनो बाबेनलाङो ओमफफ्राय बा आन्दासखौनो मोना माने माला माला समा जायो उन्दुनोनो ओंखारा ओंखारा जायो सानजौफुआवबो उन्दुनाय जायोना एखमबा
औ
बे समाव उन्दु सानजौफु उन्दुबाथाय ओरै मोनायाव उन्दु ओंखारहैला बेखायनो समा माब्ला माब्ला जायो आन्दाजखौनो मोना। दासान्दि जाहा बेरायनो लुबैनानै दं आं।
बेरायहैदो?
एखे एखेबारे निजोम जायगायाव हाजो हालायाव लोगोखौनो मोनालै लोगो मोना माने लोगो मोना माने लोगोआ मोनो आंसो थांनोथ' गोसो जाया लुबैयो ओमफ्राय गोसोआनो थाङा माने।
रां गैथ'वा होनदो
था रांनिबो प्रब्लेम नङा गोसोआनो जायाखै थांनो
थांनांगौ रा सम सम थांनांगौ
थांनायालाय थांनांगौ ओमफाय बादबो दाना मा जाखोथाये जेखौबो गासिखौबो बादबनाय बादबनाय गोजासै
बेरायबा गोसोआ मोजां मोनोब्रा।
मोनो मोननायालाय खामानिफोरखौबो गोसो जवा जवा खामानिफोरखौ खौबो गोसो खामानिफोरबो मावनो गोसो जवा ज'वा जादों दासान्दि
बेरायहैदो होमबा होमबानो खामानि मोननो गोसो जागोन
बेराय बेरायनायजों लजानाय नङालै बेरायनायालाय बे मोनसे ओरैनो जायगा नायनाय बायदिसो जाहैयो
हा बेनोथ' जायगा नायनायावथ' मोजां मोनो जायगा नहै बान्थन
नोंथाङा मोननो जानांगौ आं नाथाय आं मोनालै जना जाया गोसो जाबा आंना गोसो जाबाथाय जाबाय जायाबाथाय जाया ओरैबायदि जाया मानि जाया होननाय आरो
औ
जायो माने जायो गोसो जाबाथाय जेखौ जाय खामानिखौ मावनो गोसो जादों बेखौ मावनानैसो गारखायो आरो जाय गोसो जाय खामानिखौ मावनो गोसो जाखो बेखौ एसेबो मावनो गोसो जाया माने ओरैबायदि गोसोआ गोसोआ उ गोसोआ जे खामानिखौ थिनो बे खामानिखौसो मावोसै आं दाना गोसोआनो गोसोआ जेखौ मोजाङानो होननांसिगोन जानायालाय जानांगौ एखमबा जा जायाबो एखमबा गासिबो खामानिखौ माव मावोबो गोसो जायाबाबो मावनांगौ जायो एखमबा समाव एखमबा समाव गोसो जायाबाबो थाबाय बिदिनो रायजायबो गोगोमनो मावाबाथाय
माबायदि जलिि र
मोजाङानो गेजेरावनो सोलिगासिनो
आसा दे होमबा
औ दे बिदिब्ला
औ
औ